खुलुमबाय नोंथां। अ आसा खालामो नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दङ
अ थिगैनो द नोंथां।
आतसा आतसा
ओ नोंथांखौबो फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनाय बावाहरबाय।
अ अ गोजोन्थों साबायखर साबायखर
आरो नोंथांजों सावरायनो मोनैया गोबावसैमोन दिनै नोंथाङा फिनबावनायनि थाखाय आङो नोंथांखौ आरो खेबसेबाव साबायखर बावबाय।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ ओ
ओ सावरायनो माखौ नोंथां?
अ ना-दा-दासान्दै नोंथांमोननिसिं ओ गरमा माबायदि
ओ गरमाथ' जोबोर मोजां ओ ग जोबोर गरमानोमोन खिन्थु बे साननैसोआ अ खा हानानै एसे थान्दायाव फैदों आरो नोंथां। आरो जोङो दा अब्ला सावरायनोसै गायनाय फुनाय दिन नालाय जिहेथु
ओ गायनाय फुनाया नोंथांमोनथिं माबायदि दा सान्दि
अ दासान्दि बिदिनो ओ जोंनिया गायखांबायानो फ्राय
औ
मा गुजि जौखोन्दोसो ओ इसे एसेल' एसे एसेल' दंबावो जोबथि जोबथि जेनेबा खोथिया फुग्रा थिलि फोरखो दोङो एसे आद्रा थालांनाय गायनाय फुनाय बेफोरनो आरो लोगोसे आरो एबार दैयाबो बिदि दैबाना गैया जोंनिथिं आरो दै दैनिबो एसे एसे आंखाल मानोना जोंनिखै दैमाबो गैया एसे इदि गिदिर ओ जि दङ मोनसे मोननै दैमा बेयावबो दैया बारा फैयाखै मानोना एबारनि दैखौ बेलेग साइडखि ओ थांहोदो आरो माने थांहोनाय जादों आरो बेनिखायनो जोंनिथिं दैनि आंखालाव एसे एसे गोबाव जादों। नङाबाथ' आगोलनि बायदिबाथ' ओ दाबायदियाव जोबनानै इसे इसे देरबायमोनानो माइआ इदिनो आरो दा नोंथांमोननिखिं माबाय दि
ओ दासान्दिथ' जोंनिथिबो थिगानो दङ। आरो बुंनो थाङोब्ला ओ गोबाङानो गायखांबाय।
उम
नाथाय ओ खिसुमाना ओ एसे हेला बा बाय बादुलाफोरा एसे खम जादों आरो इसोर गायनाया खिसुमाना गायथेजोबना होबाय नालाय
उम उम उम उम उम बेनो आरोथ' उम दा माइ होनोबा नोंथांमोननिहिं मा मा आबादखौ माइ माइ आबादखौ मावनाय जायो बेफोरखौ एसे मिथिनो मोनबा
औ जोंनि थिथ' ओरै नो ओ रनजितखौनो ओ मेन हिसाबै गायो बेनि थायथ' आरो गोदान गोदान फैदों नालाय बाजाराव
उम
बहुत ओ गोदान फैदों गोदाननि नामखौबो मिथिजोबला आङो नाथाय गोदान माइ गायदों होनना खोनादों आरो मानसिफोरखौ
आतसा आतसा आतसा अ अ
बाखिथ' नोङो दाथ' बयबो बेस्थ' नालाय फोथारावनो थाजोबो जोंबो ओरै सावरायबाय थानाय जाया आरो न'
आरो दानिया दानिया ओ मानसिफोरा माने ओ इसे थाब थाब ओ फिथाइ जानायखौ गायो आरो माने गोदान गोदान मुगानि आ गोदान गोदान मुगानि आदब खायदाजों
आरो लोगोसे बारा गोबाव थालिया दानियाथ' ओ आगोलथ' द' दान गाहाम जायोमोन माने नेथ'यै नेथ'यै मोनायाव लासे हानायाव लासे दानिया आं नुनायावथ' थाम दान एबा ओ ब्रै दान फोरावनो मोननायखौ नुयो नुनो मोनो फिथाइखो अ एसे एसे माने उम गोदान गोदान आदब खायदाजों बानायनो हमदों आरो आरो आबादखौ मावनो हमदों मानसिफोरा
औ ओ मा बेथ' जोंहा दा बेजों लोगोसेथ' जोंहा बे आधुनिक जुग आधुनिक माने जेनेबा दा बायदि समायावथ' जोङो बुहुत टेक्न'लजि आग बारायबाय न
अ बिग्यान बिगियान मुगा
औ बे टेक्न'लजिनि जुग नालाय इनिखायनो एसे हानाय गायनाय फुनाय गासिबो स्पिडआव जायो आरो नङा होमबा नोंथां गासैबो एसे थाब थाबैनो जायो मानो होनबा जोंहा दा नै माइ गायनाय समायाव जोङो टेक्टर आरिल' गायनानै एसे थाबैनो फोमोनना हाखौ जों माइखो ओ से दान बा जि नैजि दिननि गेजेरावनो जोङो माइ गायखांनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो आ ओ जेनेबा जोङो दा नेक्स्ट हानाय टाइमावबो जोंहा टेक्न'लजिया जोबोद आग बारायबाय नालाय बेनिखायनो बेजोंनो जोङो हानायखौ ओ नुगोन आरो नङा होमबा नोंथांङा आरो स्पिपिड जानायखौ बा जर जानायखौ जों नुगोन आरो
उम
ओ दा नोंथांनि एरियायाव ओरैहाय मानसिनि आखाइजों हायो ना मेसिनजों बांसिनै हानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो
अ मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा माने माइ मया दानिया हानायखौ बारा नुनो मोनला आरो बे बाइमान सोलायनाया सोलायनाया नै बोसोरसोल' जाबाय हानाय लोगोसे बेयावनो नाखानाय बिदिनो आं टेक्न'ल'जिबाने मेसिनफोरखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जिगाबफोराबो एसे आला जिगाबफोराबो एसे आलादा जाखानाय खेबसेयावनो इसे माने बयबो नेबाय थानो हालिया दानिया जायगायावनो जायगायावनो हानाय जायगायावनो माइ लानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो आरो लोगोसे गायनाय गायनायनिबो मिस फोरखौ नुनो मोनदों बेफोर बिगियान मुगानि दानिया गोदान आदब खायदाजों आं गोबां माने सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे आरो बेफोराव रांफोराबो बारा बुरजा थाङा। हमना ला माइ आगोलनि बायदिबा माइ हानाय लोगो लोगो बिसोरनो माइबो होनांगौ एसे बुरजाय आरो जानाय ओ लोंनायफोराथ' दंखायोआनो आरो जानाय लोंनायफोरावबो समावबो थांगारो लोगोसे रांफोरावबो एसे बुरजायैनो थाङो बेफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोननानै आं मोजांखौनो मोनदों आरो लोगोसे मिसिन सिजन फैनायदों गोबां जोंनिया समफोरा थालांदों आरो
ओ थिगैनो दङ नोंथां अब्ला जोङो बेनि सायावनो सोनारनानै दा ओ जेखिजाया दङ आरो आगो आवगायनाय समाव जोंहा गोबां ओ नि देहाजों खस्थ' खालामनानै गायनो एबा फुनो एबा हानो गोनां जायोमोन नाथाय जोङो बे समाव ओ जोंनि टेक्न'ल'जिया आगबारायनायनिफ्राय जों गायनाय फुनायावबो एथ' खस्थ' मोना आरो जोङो बे गायनाय फुनायखौ थाबैनो फोजोबनानै गुबुन खामानियाव जों आखाइ होनो हायो आरो नङा होमबानो
अ नंगौ नखां नंगौ नंगौ।
आरो बेखौ जोङो बे समाव मोननायखाय जोङो जेनेबा जों गाव गावखौनो ओ खाफाल गोनां होनना साननांगोन आरो जों दि बे बे जुगनि जोंदि मानसि बेखौ जोङो खाफाल गोनाङाव दोननांगोन ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गोबां टेक्न'लजियावबो आग बारायजोब्बाय ओ जेनेबा नोंजों आंजों दा जेरैखि रायज्लायदों बेबायदिखौ जोङो आवगायाव गोबां बोसोर बोसोर लोगो मोनलायागौ मानि बेबायदि रायज्लायनाय सुबिदाखौ मोनामोन नाथाय जोङो टेक्न'लजियाग बारायनायनि ओंखाय बेखिनि रायजलायनाय सुबिदाखौबो मोननो हादों आरो नङा होमबानो
नंगौ नंगौ नंगौ ओ दानियाथ' नुनो मोनदों माने बिदि मेचिन खायसे खायसेयावथ' गोबां जायगायावनो मेचिन ओंखारनाय हमना ला बेफोरावथ' मानसियाबो मानसियाबो माने सालायनांलाा मान आं खोनानो मोनदों आरो लोगोसे ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनदों आरो हमनाला आगोल मेसिना ओंखारबाय ओंखारबाबो बेफोरो सब जायगायावनो थानानै ओ रिमट कन्ट्रलफोरदों जो फोरजोंनो मावनो हानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो माने उम बेफोरखौ माने गोबां माने सिगां मोनहैबाय माने ओ बयबो माने बेफोरखौनो माने नायगासिनो आरो बिगियानफोरा जाय जेरैद अ आगबारायनो जे जाय जेरै सुबिदा हायो बिदिनो आरो
थिगैनो दं नोंथां ओ नोंथाङाथ' दासान्दे होमबा आबादखौ मावखांबाय
उ उ उ मावबाय मावबाय नोंथां आरो नोंथांमोननिसि आं एसे दाखालि थांनायाव दैबानाखौ नुनो मोन्दों दैबानानि प्रभाबा माबायदि इसे एसे नुदोंमोन नाथाय आं हमनाय आरो
औ जोङो औ आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ ओ दैबानाखौ थाम ब्रै बोसोर सिगां गोबां जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। खिन्थु जोङो बे समाव ओ बे एसे एनै अखानि अखा हादैनि दै ज' जानायखौल'सो नुनो मोनसै मानो होनबा जोङो मोनसे समाव जोंना बे दैमा दंमोन नालाय पागलदिया।
उम उम उम।
ओ बे पागलदियानि ओ जिहेतु माथौरि खार
उम उम।
बे फा-फारा माने आवगायाव गैयामोन। नाथाय नै बोसोर सिगां बे मथुरिखौ मोजाङै ओ थेनानै होनायनि थाखाय जोंनाव दै बानाया जानो प्रभाब गैला आरो। दा नोंथाङा जिखिनि ओ दै ज' जानाय मोनदों बेफोरो जा जादों एसे एनै अखा गोबां हानायनि जाहोनाव अखा हादैजोंनो जा ज' जानाय आरो। नाथायबा गुबुन दैमानिफ्राय जोंनाव ओरै बुसोमबोआखै आरो नोंथां। ओ बेबो मोनसे जोंनि ओ जोबोर मोजां ओ सरखारनि खामानि होनना जों साननांगोन आरो। आरो आवगायावथ' जोङो ओ दै बानायावनो लोमसाव जाना थायोमोन बे समाव। नाथाय बे दै बानाया जोङो नै थाम बोसोरनिफ्राय जोङो मोननो थाङाखै।
उम नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ। औ।
थारखौ थेनाय आरो नोंथां। थारखौ मोजाङै थेदों। ओ नोंथांमोननि ओजोंहाय जोंहाथ' ओ ओ दैबानानि प्रभाब गैखायान' नोंथां?
गैया गैया गैया गैया एकदम गैयाखौनो होनजायो प्रभाबा। ओ नोंथां बिदिबाथ' माने नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय। जोंनि आद खायदा बिगियाननि। हमना ला आबाद मावनाय द' खायदाखौ आं गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि सिन नोंथांनिफ्राय मिथिनानै। ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथा ओ नोंथांखौबो साबायखर बावनानै आङो फनखौ लाखिथ'नो सानबाय।
अ दे दे नोंथां दे।
औ।